औ खुलुमबाय नो
औ दा नोंथाङा ओरैनो सम दं नामा आरो आंजों फंनैसो मोनसे गोनां थाखायानाय सायाव रायलायनो। औ नोंथां सावरायजागोन आं ओरैनोसो दं। अब्ला जोंना समनिबो आंखाल आं गोनांथार आयदायाव फैदिनि नोंथां। दा आं नोंथांजों गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो लानाय थांखियानो जादों आयदानि मुङा जेरखम जोंनि दानि आबहावा बा जोंनि इनभाररनमेन्ट बा जोंनि ओरै बुहुमनि आबहावानि सोमोन्दै दा जों बारगेब्रेंनाय आरो दै गब्रेंनाय बायदि रोखोमनि गेब्रेंनायनि सायावहाय आबहावाया गुबुंले जानायनि सायावहाय राय्लायगोन आरो नोंजों दा नोंनाव नोंथांनावबो उनावहाय माखासे सोंथि सोंगोन। अब्ला आंनो जुरिजेनदोनि नोंथां। दा जोंङो मिथियो आबहावा आबहावाबा आबहावाबा नोङो मिथि गायारि होनोब्ला जों बुजियो मा जोंनि बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि दै बार हा हाजो हायेन गासैखौबो लानानै बुहुमनि समायना महरखौनो होननो मा आबहावा बुङो बा एबा मिथिंगायारि नुथाय बा मिथिंगायारि सम्पद जोंनि सम्पति होनो दा बिनि बिगोमाया मा मानसि बा जोंनो दा बेफोरखौनो मा बेफोरावनो थानानै जोङो मा गाव गावनि जिउखौ खुंबोदों बा जोङो जिउआव थांनानै थानायनि जोङो बेयावनो आबाद मावनानै मोनजादों। नंगौना नोंथां थिग बेबायदिनो गोदोनि बेलायावहाय मा बुहुमनि जोंनि बुहुमा बेसेबां समायना रमायना बिफां लाइफां जिब जुनारजों बुंफबनाय थान्दा गोजोन दै दैमा दैसा जेनिबो आंखाल गैयामोन नोंथां नाथाय दा मा बिनि सोलायै मा जोंनि आबहावाया मा गोदोनिफ्राय एसे गेब्रेंनायखौ आं नुबोदों बे गेब्रेंनाया मारै जादों होनोबा नोंथां सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे मानसि दुमसि जिब जुनारा जिब जुनार बिसोर बांबोबायना मानसि दुमसिया सुबुं अनजिमाया बांनायजों मा बिफां लाइफांखौबो दानफायनो गोनां जाबाय दा बिफां लाइफां दानफैनानै मा हाग्रा बंग्रा दानफाबाय हादान सिफायबाय मानसि दोमसिया बेवहाय जाय जायगा लाबाय जायगा लानानै हाग्रा बंग्रा दानफायनानै बेयाव न लुबाय न' लुनानै मा बिफां लाइफां दान फायोबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जों मा जायो मा जों अक्सिजेननि माने जों अक्सिजेन गेसखौ जों हां लाग्राखौ मोना बे खम जालांबाय आरो मा बिफां लाइफां दानफायोबा मा अखाया खम हायो नांगौ खिनि समाव जोंनो अखा हाबा जों आबाद मावनो हाया आरो मा बिफां लाइफां दानफायनानै मा जोंना बिदुङा बारा जाबाय माने गरम दुंनाया बारा जाबाय थिग बेबायदिजोंनो मा जोङो जिउ खुंनायाव बुगिबोनांबाय एबा जोङो जिउ खुंनायावहाय गोबां बुगिनांबाय बेखौनो मा आबहावा गेब्रेंनाय बा माबा होननानै फब गेब्रेंनाय बा गाज्रि जानाय होननाय जों बेखौ मिथिनाय जायोबा बुंनाय जायो नोंथां दा नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफां दानफायनायनि अनगायैबो नि सालायनाय बा गारि मथरनि उखुन्दै गनाय लोगोसे ओरैहाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि कारखाना बिफां-लाइफां दानफैनानै बानायबाय आरो बेनिफ्राय गब'नाय कारखानिफ्राय गब'नाय गेस बायदि आरियाबो मा जोंनि बुहुमखौ गुदुं बा बिदुं खालामबाय बेवबो मा जोंनि जाउनाव जोंनि हां लानायाव ख'हा जाबाय बा अक्सिजेननि ख'हा गोनांथि जाबाय बिनि जायगायाव मानसिनि जिउआ मा बेराम आजार जाग्रा जाबाय आरो जोङो दा बाहायबावो जों गरम बोथोर जायखौ जों गरम गरम बोथोर बोथोराव एसि होननानै सालायो एसि एसिया बुंनो थाङोब्ला जों सिङाव थायोब्ला जोबोद मोजां थान्दा गोजोन मोनो नाथाय मा बियो साजो साजोंहाय सिङावहाय मोजां खामानि मावनानै साजोंहाय बियो गोबां बिदुं बा गरम हगार रो दा बे गरम हगारनाया मा जोंनि थाखायनो गाजि अब्ला जों न सिंनिफ्राय ओंखारो अब्ला जों बे बिनि बिदुंखौनो बिनि हगारनाय गाज्रि गेसखौनो जों मोनजाफिनखागोन अब्ला मा सोरनि ख'हा जाखो ओमबा मा बे जों मानसिनि एबा सुबुं माहारिनि ख'हा जाबाय थिग आरो ओ बिफां -लाइफां बांबोनाय बांनायनि सोलाय दानफायबाय दा बिनि बदलै जोङो हायोबा आबहावाखौ जोङो मोजां बा गोग्गो लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोङो फिफां-लाइफां गायग्रोनांगोन जोङो मा गारि मथर बा सालाइनायखौ जों खम खालाम नांगोन खार खाना गिदिर गिदिर जों बानायनायखौ जोङो हायोब्ला ओ बन्द' खालामनांगोन अब्ला मा जोंनि थांना थानायावहाय गोजोन फैगोन बा सिगांनि बायदिनो नांगौखिनि अक्सिजेन मोनगोन गोन जों थांना थानायाव सान्थि मोजां मोनगोन आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां आबहावा। आरो गोदोनि दानि अनेक आबहावा दं बेहा फारागथि दंसै नोंथां। दा नोंथांनि बेलायावबो आं नोंथांनाव मोनसे माखा। माखासे नोंथाङा आबहावा होनबाथ' मिथिखायो। बा मिथिंगायारि सम्पद जोंनि गो जोंनि दानि सोलिनाय आबहावायाव नोंथाङा मा मा रोखोमै बार गेब्रेनायखौ नुदों आबहावा गाज्रि जानायखौ नु जों आरो गोदोनि समावहाय आबहावाया माबायदि थासारियाव दंमोन आरो दाया माबायदि थासारियाव थागो बेनि सोमोन्दै फोर
औ नोंथां औ नोंथाङा ओ जोबोद मोजां सोंथि खालामदों ओ नोंथाङा ओ नो जे सिगाङाव बुंबोखाबाय ओ आथिखालाव माने बिफां-लाइफांनि ओ अनजिमाया ख'म जाबोनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनि आबहावाया ओ गोबाङैनो माने गोहोम गोलैदों माने गुबुंले जाबोगासिनो दङो ओ बेजों लोगोसेनो ओ गारि मथरनि जि बाहायथि ओ बे बाहायथियाबो ओ गोबां माने बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ गोदोनि समावहाय मोनोमोन ओ जोंनि बांसिन बर' सुबुं बा बर' ओ गामि ओनसोलफोरावहाय बा बु ओ बुहुमनि बांसिन सुबुंफ्रानो ओजों साइकेल ओ बेखौ पेडेल साइकेलखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन ओ आथिखालाव नाथाय ओ बेनि बाहायथिया जोबोद ख'म जाबोदों। ओ बेनि सोलायै जोङो दा बिगियाननि आदबजों दिहुनजानाय ओ जेरै बाइक ओ बा गारि ओ सारि साखा ओ बेफोरनि बाहायथिया ओ जोंनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां। बांबोनायखौ नुनो मोनदों ओ जायनि जाहोनाव ओ बेफोर ओ बाइक बा गारिफोरनिफ्राय जि उखुन्दै ओंखारो बे उखुनदैआ ओ जोंनि बे आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामगासिनो जायनि थाखाय जों सुबुं माहारिया गोबां बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जाबोदों। लोगोसेनो जों
माइ मिलनि बाथ्राखौबो मख'नो हायो ओ बेबायदिनो गोदोनि। समावहाय जों माइफोरखौहाय दिंखि उवालाव हा सौनानै जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जों मे सिन मेसिन बिगियाननि गोहोमजों दिहुनजानाय जि माइ मिल बे मिसिन बे बेफोरखौ पेट्रल डीजे लफोरजों सालायनाय बेफोरजोंसो जों दानिया माइफोरखौहाय सौनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जा जि बेफोरो आबहावाखौ गेब्रें खालामो होननानै आं माने सानो आरो। बेनिखायनो बेफोरनि बाहायथिखौ हायोब्ला जों जेसे हायो एसे जेरै गारि घरानि बाथ्रायानो बुं बेखौ जों जुदि खमायनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो। लोगोसेनो निजिनि सावस्रिनि थाखायबो मोजां मानो होनब्ला साइकेल सालायनाय लो गो लोगोनो जि जोंनि देहानि जि एक्सारसाइस बेबो जों एसारसाइ खालामनाय जायो आथिखालाव नुनो मोनो सकेल सालनाय खौ गारनानै
उम।
बेनि सोलायै जोङो जि जिम आथिखालाव जि खुलिनाय एक्सारसाइस खालामग्रा बे बेफोरावसो थांनानै जोङो एक्सारसाइस खालामनायखौ नुनो बेनि सोलाय जों जुदि। साइकेल सालायो अब्ला जों बेनि जि फिस बेखौबो जों रांखौबो जों ओ माने माने बासायनो हागोन औ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा गोबां मोजां मोजां आबहावानि सोमोन्दै बुंलांबाय गोदोनिआ दानि फारागनि सायाव नोंथाङा बुंलांबाय गासैबो सैथो नोंगौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबावबाय आरो आं साबसिन मोनबावबाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया आब हावायाव थारैनो दा मा जानानै दं बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा बुंबाय थेवबो आङो फंनैसो नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायथिंबावनो आबहावानि सोमोन्दै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबहावा जायखौ जोङो होनो मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायारि सम्फदाव मोननाय बि फां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि दैमा दैसा गाैबोथ' औ बियो आबहावायावनो गोलैयो ना नोंथां
औ नोंथां औ
सानोब्ला मा गिबियावनो जों बेखौ संरैखाथि खालामना लाखिनांगोन। दा बेनि जाउनाव जोङो मोनसे दङ ओ दै गेब्रेंनाय दा दैया दैया मारै गेब्रेङो होननानै बुङोब्ला नोंथां दैखौ जोङो मा बांसिन गामियारिफ्राव मोननाय जायो बा गाहाय जायगायाव दैखौ मोननाय जायो। नाथाय मा दैखौहाय हाजोआरि गोजौ ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दैया बिराद माने कतिन बा बिराद खस्थ'जों बिसोरो दैखौ बाहायनो गोनां जायो। नाथाय जों मा खालामो बांसिन ओरै हायेनाव थाग्रा सुबुंफोरा दैखौ मा मोनदों होननानै बाहायो गारो जानला मोनला बाहायो गोबां बेफोरो मा जोंनि थाखायनो खहा गोनां दा बेनि अनगायै जोङो दैखौ दैनि बिबां बांनायजों दै लेथ्रा लेथ्रा जानायजोंबो मा जोङो माखासे दै गैयै अबस्थायाव बा समाव जों गोलैनानै एखमबा जोङो भुगिनांनो दै गांनानै जोङो थानो बा जोङो गोनां जायो बिनि जाउनाव जोंनि देहाया खस्थ' मोनो बा जोंनि देहाया लोरबां जायो लोमजायो बेराम आजार जायो थिग बेबायदिनो नोंथां जों दैखौहाय गोगो खालामनो थाखाय बा जोङो दै खौहाय जोङो संरैखाथि खालामनो थाखाय नांगौखिनिखौ बाहायनांगोन अब्लासो जोङो मा आबहावाजों गोजोना थानांगोन जोंना रायलायबाबो बुंबाबो खोथाया जोबखाया नोंथां अब्ला जोंना समनि आंखाल समा जोंना जोबनानै फैबाय नोंथांजों आं लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा जोबनोसै बेलायाव आं नों नोंथांखौ बेखौनो गोजोननाय जासिबाय अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन जों आं लोगो मोनलाय नायफिनगोन होना आसा थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आबहावानि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय ए गोजोनथों
गोजोन्थों नोंथां